हेल' औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोना
खोनादों आ
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दायो ओरैनो नै सिलायाव बार जानानै दङ माने ओरो जिरायग लायनानै दङ
अ नोंहा फ्रि नामा
औ फिरि
अ नोंथांजों मा होनो मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायायनानै हरनाय जादोंमोन रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन औ
अ जोंहा टपिकआनो जाहैबाय न'आव फिसिनाय जिब जुनार आरो हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारनि सायाव माने माबायदि फारागथि बा सोमोन्दो दं बेनि बागै फोरमाय
औ हागोन नोंथां जेनेबा जोंहा दा हाग्रानि जिब जुनार आरो जेनेबा आरो न'आव फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोंहा न'आव फिसिनायाथ' माने बांद्रायखौ जोङो फिसिनाय जाया जेनेबा जाहा बिदिनो एसे गोबाङै बो फिसिनाय जायो आरो जेनेबा बिदिनो जोंहा मोसौफोरनिफ्राय लानानै
मोसौ बिदिनो मैसो उ गराइ ओमफाय बिदिनो सैमा मावजि ओ बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंहा ओ बिदिनो दाउ ओ दाउफोरखौबो जोङो फिसिनाय जायो जेरै हांसो बेनिफ्राय ओ बिदिनो न'नि दाउ जेनेबा बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउफोरबो फिसिनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो दा बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोर होनोबाथ' जोंहा मोसा लख्रा बिदिनो सिंह जेब्रा बेफोर मै बेफोरबायदिखौथ' जोङो हाग्रायावसो मोननाय जायो नङा होमबा दा जोंहा न'आव फिसि- फिसिजानाय बांसिनानो जोङो फिसियो होनोब्ला मोसौ बेनिफ्राय बे जोंनि बर' समाजावहाय समाजावहाय आरो माने बांसिनै फिसिनाया जाहैबाय सैमाफोरखौबो जोङो फिसियो आरो मोसौफोरखौबो जों फिसियो जेनेबा जोङो मोसौफोर फिसिनानैबो जोंहा गोबां माने मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेरै जोङो बिदिनो दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा ओ हालोवनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मै होनो हायो आरो जोङो मेसें बोथोरावबो गोरोन खिथिनि थाखाय जोङो हालोवनोबो हायो आरो बेफोरजोंनो दा जोंहा मोसौ मोसौ नि खिनिफ्राय माने जोंहा गोबां हासार- बो बानायनानै लानो हायो आरो अर्गेनिक हासार जेरैहाय जोङो बेफोरखौहाय मोसौनि खिखौ जोङो होयोब्ला बेयो माने हासार जानानै माने जोंनि ओ आबाद मावनायफोरावहाय माने बेखौ होयोब्ला जोंहा गोबां माने ग्र' जायो आरो माने थाब थाब माने मोजाङै फिथाइ मोनो आरो जोङो बेफोरजों दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आरो मोसौ गायनिफ्राय जोंहा गाइखेरबो मोनो जेनेबा जों बेनि गाइखेरखौ जोङो लोंनानै जेनेबा देहाफोराबो जेनेबा ओ सक्ति मोनो जेनेबा देहाफोरावहाय आरो बेफोरखौ जोङो गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो दा बेबायदिनो आरो जोङो सैमाफोरखौबो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा सैमाफोराबो जेनेबा आजिखालि न'फोराव जोंहा गोबां फिसिनायखौनो जों नुनो मोनसै आरो दा जोंहा बेफोरखौ फिसिनायावबो जोंहा माखासे खरसाफोरबो थायो जेरै जोंहा सैमाफोरखौ फिसिनायाव जोंहा गोबां माने दायो ओ इन्जेकसनफोर जेनेबा बिजिफोर थुनांगौ जायो जिहेथु बिनि बिजानुफ्रा थैयो जोङो मोजाङै माने थाल लाफा लाफा लानांगौ जायो आरो दाथ' आजिखालि जोंहा सैमाफोरनो जाहोनो थाखाय माखासे बिस्कुटफोरबो ओंखारबाय जिहेथु दा सैमानि पेट जेनेबा माबाफोरखौबो जोंहा ओ माने माबानाय जायो आरो बिनि माखासे मेथाइफोरबो मोननाय जायो बेदर बेफोरबायदिनो आरो दा बेफोरबायदिखौ जोङो दा बायनानै होनो हायोब्लासो माने जोङो दा बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनांगौ जानानै फैयो आरो आरो दा सैमाया माने जोंखौ गोबां रैखाथिबो होयो जेरावहाय जोङो हरनि समफोरावहाय जेनेबा जोङो उन्दुलाङोब्ला जेनेबा जोंथ' हर' गेजेरफ्राव जोंथ' सिरि मोननानै थाया नङा होमबा दा बेफोराव जोङो सैमा फोरा जोंखौहाय सिखावा बायदिसिनाफोर फैनायनिफ्राय जोंखौहाय हेफाजाब होयो दा बेफोरबायदि आरो दा आरो जोंहा मावजिफोरबो फिसिनानै लायो आरो जेरावहाय जोङो माने खायफा खायफा थायो। ना जेनेबा सैमा मुजिफोरजों थानानै माने जिब जुनारफोरजों थानानै माने मोजां मोनग्रा टाइम स्पेन्ड खालामग्रा माखासे गोबां सुबुंफोरबो थायो।
दा जोंहा बांसिन मोसौफोरखौनो फिसिनाय नुनो मोनो आरो दा आरो बेफोरनि अनगायै जोंहा आरो दाउफोरबो फिसियो जेनेबा जों दाउ फोरफोर फिसियोब्ला जेनेबा जा माब्लाबाफोर आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला जोंहा बे दाउफोरखौनो माने बुथार नानैहाय माने जोङो आलासिफोरनो जाहोहरनो हायो आरो। बेथ' जोंहा गुबुननाव बायोब्ला जोंहा रांनि खरसा जागोन ज न'आव जोङो फिसिनानै दोनखायोब्ला माने जोंहा रांफोर माने होनाङै जानानै फैगोन आरो माने न'आवनो थाखानाय जिनिसफोरखौहाय जोङो गोसोोबायि खालामनानै जानो हायो नालाय आरो जोंङो आथिखालावहाय माने जोङो एन्जर सेसाफोरखौबो जोङो फिसिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनसै माने।
औ औ
माने हाग्रायावसो मोनोमोन नाथाय दाथ' जोङो न'आवनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै जेरावह जोङो एन्जरफोरखौ बेबो दा फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा बेफोरखौ फाननानै माने गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो। दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? जिब जुनार फिसिनायनि बागै
औ औ ओरैनोबाथ' जोंहा जिब जुनारा नोंथाङ माखासे फोरमायलांखाबाय आरो जोंहा जिब जुनाराहाय मोननै रोखोमनि बा मोननै बिबाङावहाय राननाय जायो जेरै हा ग्रायाव हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार बा न'आव फिसिग्रा जिब जुनार जोंहाथ' ओरैनो हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार होननानै बुङोबा मोसा
ए
आरो बे मोख्रा बिदि जोङो बेफोरखौहाय हाग्रायावहाय जोङोहाय ओरैबथ' हाग्रायाव थागा होननानै बुङोबा जोङो ज माने जोङो बेदर जागा मोननाय जायोबा नुनो मोननाय जायो आरो जोंहाथ' न'आव फिसिग्रा होननानै बुङोबा ओरैनोबा मो थौ बोरमा अमा आरो दाउ हांसो बेफोरखौ माने जों न'आव फिसिनाय जायो जोंनाहाय मोसौ मोसौ बोरमा बेफोरखौ गांसो जानानैहाय थांनानै थानाय बा फेदेरनाय जायो आरो जोङो अमा हांसोफोरनोहाय दाना फोर होनाय बा जायो आरो बेफोरखौ जोङो माने जानानै फेदेरनाय जायो आरो जाहोनानै। बेनिफ्राय जोंहा जि दानियावहाय माने जिब जुनारफोरखौहाय मैदेरफोर बायदिफोरखौहाय माने एसे हाग्रानिफ्राय अबेहबा फैलाबायनानै माने गामि नोगोरफ्राव एसे माने दंस' खालामफैनाय बा न'खरफोरखौहाय एसे सिलिंखार खालामफैनायखौ दानि जुगाव माने एसे नुनाय मोननाय जायो हादान जायगाफोरावहाय। माने मैदेरफ्राहाय बबेनिफ्राय बा हाग्रा गेजेरफोरनिफ्राय माने फैलाबायनानैहाय बारि बागानफोरनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ मैगंफोरखौ दंस' खालामफैनाय आबादखौ सिलिंखार खालामनाय बा न' बांखौहाय सिफाय फैनाय बेफोरखौ माने जोङोहाय नुनो मोननाय जायो आरो बि दिनि थाखाय माने जों माखासे से जिब जुनारफोरखौहाय सिरियाखानाफोरावहाय मोननो हानाय जायो दोननाय जायो माने जायगानि
औ
दिनि थाखायबो बा मालाबा समावहाय सोरखौबा मोनसे सेेपथिनि जिब जुनारफोरखौहाय सिरि खाना यावहाय दोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओरैनोबाथ' जोंहाहाय दाउफान दाउफोर फिनानै न'आवहाय जिब जुनार फिनानै बेराद मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङानो ओरै फोरमायलांखाबाय जोंहा मोसौ जोंहाय हालौनो मोननाय जायो होमबा जोङो मोसौनिफ्राय जोङो आरो मोसौ गाइनिफ्राय जों गाइखेर मोननानै जों गाइखेरखौ फाननानै बा न'खर खुंनायखौबो जों दानियाव आथिखालावहाय नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा अमा फिनानै अमाखौ जोङो जोलै होनानै जोङो दायो अमा फिसायावनो गोबां माने दाम होनानै माने बायसोनाय मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों बेयावनो गोबां मुलाम्फा मोननायखौ माने नुनो मोननाय जायो आरो। न'खरफ्राव माने मालाबा समावहाय थेक जायोबा जों माने न'आव फिसिनाय बेफोर जिब जुनारफोर रखौनो फाननानैहाय जोङो माने रां आरजिनानैहाय न'खरनि नांगौखिनि बेसेनफोरखौ माने बायनानै लानो हानाय बा नांगौ गोनां जानाय मालाबा समावहाय माबा मोनसे जाब्रबोबा जों बेफोरखौनो फाननानैहाय गाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो हानायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो गोबां बयनिबो न'खरावहाय माने मोनसे नङा मोनसे जिब जुनार फिसिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव बांसिन आरो जोंहा दाउफोर हांसोफोर फाननानैबो गोबां गोबां रां आरजिनो हायो मालाबा समाव आलासिफोर फैबा बुथारनानै जोङोहाय आलासिखौहाय बुजायहरनो हायो बा जाहोहर नो हायो माबा समावहाय नांगौ जाब्रबोबा जोङो बेफोरखौनो फाननानैहाय गाव गावनि नांगौखौहाय सुफुंनाय जायो ओरैनोबाथ' जोङो बेफोरखौ फिनायाव एसे एसेबां मानि खस्थ मोननाय जाया बेखौ फियोबा ओरैनो दाउफोरखौ माइरंफोर जाहोनानै माइफोर जाहोनानैनो फेदेरनायखौ जों माने मोननाय जा- यो आरो बेफोरनिफ्रायनो जों सहाय मोननायखौहाय आथिखालावहाय नुनो मोननाय जायो आरो दे बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै ना
औ नोंथां दा बिसेखिनि समखौ ओ गोबां रायलायबाय आरोना जेनेबा बिदिनो माखासे मा होनो जिब जुनार फिसिनायनि सायावहाय जेनेबा बेफोरनि फारागफोरखौ जों रायलायनाय जाबाय आरो दा नोंथांजों रायलाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोर रायलायनो मोननानै माने मोजां मोनबाय आरो दा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय औ दे होमबा नोंथां औ